हेल' नोंथां।
नोंथां खोनादों?
औ नोंथां खोनादों ओ आं नोंथांनियाव कल खालामनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जे जोंनि बर' हारिया जों दैमा -दैसा गाथोननिफ्राय जों माबोरै ना बायदिसिबो इदिफोरखौ जों हमनानै मोनबोयो बिनि सायाव फंनैसो सावरायलायसै नामा नोंथां?
माबायदि मा -माखो जायो मा -मा एमफु एनला जायो। बेफोरखौ राय्लायनोसै नादो लोगोसे एमफौ एनलाफोर माखासे जायो बर'फोरा बेफोरनि सायाव सावरायनोसै होमबा नोंथां?
जागोन दे नोंथां नोंथाङानो अन्नानै सुरु खालामग्रोदो।
दे जागोन दां आं जागायनोसै होमबा नोंथां अ जोंनि बर'फ्राथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो बे मिथिंगा बिखानि गासिबो हाग्रा -बंग्रानो जा हाखर- हाला गासैनिफ्रायबो ओ बिदिनो मैहुर खालामनानै गुरनानै जायो।
औ नोंथां।
जोंनि ओ जोंनि बर'फ्राथ' दा हाखर जा दैमा जा बिलो जा दुब्लि फोथाराव जा जोंनि बर' आइजोफोरखौ। जेखाइ खबाय लानानै जों ना गुरैनायाखै नुनो मोनो। दा दैज्लां बोथोराव, दुब्लि फोथार फोराव बिलोफोराव आरो बे बिलाआव बिलो दैमा आर। दुब्लि फोथारफ्राव ना गुरनो थाङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा बांसिनानो जेरै फिथिग्रि ना मोनो। मावा ना मोनो बेफोरबायदि मा गुर मोनो मागुर ना मोनो ना गोरे गोरि ना सिंगि। ना मागुर। ना सें आरो बेफोरनो मा फास खावै ना। बेफोरबायदिनो माखासे नाफोरखो मोनो गुरनो थांब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा
औ नोंथां।
आरोथ'। थे बेजो लोगोसे जोंनि माखासे माखासे एम्फौ एनलाफोर बेफोरखौ मोनो जेरै जोङो मा बुङो जोंना गा-गांजेमा। गांमा मोनो ओंखाम मोनो आरो लोगोसे खांखाइ दा ज्लां बोथोराव जों बो दु फोथाराव दै जाबोलाथ' जों खांख्राइखौ गोबां नुनो मोनो दाखा गुरनो थांब्ला खांख्राइखो मेलला मोनो। आरो लोगोसे खुसिया आरिबो जोङो ओ हराव जरा दान थांब्ला जों खुसिया आरि ना आरि मोनो गथ' हराव जों बांसिनानो जरा दाननो थांनाय नुयो। जेरेनबा जरा दानायफोरा ना माखासे गिदिर गिदिर गोरि ना सल ना बे फोरखो मोनो खुसि आरि खां ख्रायारि हमना लाबोयो हराव बे बिनिफ्राय लोगोसे जोंनि बर' हौआ बर' हौवाफोरा जेरैबायदि सेन सायो बिलो हाखरफोराव दा दैज्लां बो थोरफ्राव सेन सायो आस स्रा जे लानानै ना गुरैयो दैमाफोराव। बिदिनो ओ लोगोसे से आरो ओ आथिखालाव ओ लाङि जे सानानै जानायखौबो नुयो जोङो। बेफोरनिफ्राय लाबनानै अ लोगोसे आरो जोंनि बर' बर' आइजोफोरा ओ जोंनि बा साम' साम' फोरखोबो ओ खाइदोबो खनैयो हाखर बिलोफोराव दैमाफोराव लोगोसे जेखाइदोबो गुरनानै खननायखौ नुयो आरो जोंनि ओम जोंनि बर' बर'फोरा ओ मोनथाम जाथिनि साम'खौ जानायखौ नुयो आं। जेनेबा जों दंग'फोराव जोङो फिसा फिसा खर' गोलाव गोलावखौ नों जों नुनो मोनो दंग'फोरनिफ्राय ओ दंग'फ्राव खननो थांबोला बे खौ मोनो आरो लोगोसेनो हाखरफ्राव जोंनि बे मिडियाम साइजनि साम' खौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसे आरो जों आरो दैमाफोरावबो हाखरफोरोवबा साम' लादानायखोथ' मिथिगो नोंथाङा बे लानायखौ जोङो इ ओ एरखुनानै एवना जानायखौ जों नुनो मोनो आर। जोङो आरो बे साम'फोरा जोंनि फोथायनाय दं जे मेगननि थाखाय मोजां आरो बे साम'फोरखौ जाबोला माबा जोंनि अ आरो सामु सामुवाथ' दोङो गोबां जोंनि बर' सुबुंफोरा साम'फोरखौथ' जों सबाइदो बांसिन जानायखौ नुयो जों। सबाइ अनला आरिदो। आरो जोबोर गोथाव जायो आरो जेरै जों मावा ना फिथिग्रि नाफोरखौ जोङो मेस्थाफोरदो संना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो गोबाङानो। अ जोबां टेस्टि जायो आरो जानो। थाखायाय आर'
औ नंगौ नोंथां सै
फोरमायनो जोंनि ओनसोल जोंनि गामि खाथि खालायावथ' जों बेफोरफोरखो हाखर हाला बिलोफोराव थांबानो बेफोरफोरखौ मोनजोबो आरो जोंथिं जोंनि गामि गफायाव। ओब गोदोब गोदोबो मोन मोन गोदोथ' गोबां मोनोमोन आथिखालाव एसे खमिबाय बेफोर। फोरखो नाफोरखो मोननाया। आरो दुब्लि फोथारफोराबो खमि जोब्बाय। लोगोसे बिलोफोराबो फबनाय थांबाय माखासे दा दैमा हाखर बिसोरनो फिसा फिनलाद हाखर दं आरो दैमाफोराव गुरैयो जोंनि बर' आइजोफोरा। ओ न'वाव माने जा ना माबाफोर जानो लुुबैबानो न'आव जेबो गैया ना बेदर गैयाबानो जेखाइ खबाइखौ लानानै गुरहैनायखो जों नुयो आरो। आरो हौवाफोरफोरखौ बे आस्रा जेखौ लानानै सारहैनायखो बिदिनो आरो। आरो दा बांसिनथ' जों दा दै बारिबा आरो आथिखालाव मा बे सिब जे होनो जों बेखौ सानाय बे नुनो मोनो आरो जोङो। फोरफोरखौ ओ आरो गोबां बि बेफोरबायदिनो फिसा फिनला एम्फौ एनला दं बेफोरखो जायो आरो। जोंनि ओ बिदिनो आरो आरो नोंथांमोननिथिं ओ बिदिनो खाखर ना बिलोफोराव गुरनो थांबाबो माफोर बादि ना मोनो
ओ हागोन नोंथां हागोन थारैनो हागोन ओ नोंथाङा जेरै दा दसे सिगां आंनि सिगाङाव फोरमायदोंमोन जे ओ जोंनि बर' आइजोफोरा जेखाइ खबाइ लानानै दैमायव थाङो ना गुरनो ना हमनो दा बेयाव जे बाय दि ना मोनो बुहुत ओ माबाफोरनि जातफोरनि ना दं आरो जेरै ओ फिथिख्रि ना बालाबाथिया आरो नास्राय गोरि सुल, बारलि बेफोरखौ जोङो गोबां मोनो आरो बायदि बायदि जेखौ जों मुंखौ मख'जोबनो हाया। गोबां ना मोनो। औ दा बेफोरबायदिनो ओ जेलानाखि जोंनाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंना बर' हारिनि सुबुंफोरनाव बबाराद्राय फाननाय मानायनि नेम गैया। जे जेलानाखि न'आवहाय ना बेदर गैया अब्ला जोङो गावनो खुद गावनि आखाइजोंनो हमलायनानै हमनानै लाना फैनानै ओंख्रि संना जाफैयो आरो बायनायफोरबो बारा माबा गैयामोन बे समावहाय जोंनि जों गोदो गोदायनि आबै आबौ आइ आफामोननि समाव दा बिदिनो दासिमबो सलियो जोंनि
बे गामि गफायाव बांसिन नुनो मोनो दाबो आरो बेफोरखो
थारैनो सैथो बे खोथाया नोंथां बुंनाया गामि गफायाव बांसिन नुनो मोनो मानो होनोब्ला टाउन सहर आरो गामि गफानि रायजो जानायजों गोबां फाराग दङ
नंगौ नंगौ नंगौ
औ नोंथां आरो जेरै जोङो नाल' नङा जेरै एम्फौ एनलाखौबो जों जायो जेरै जोङो न'आवनो फिसिनानै जायो एम्फौफोरखौ एम्फौ लाथा होनो जायखौ होनो नोंथाङा मोनथिखानाय नङा होमबा एम्फौ लाथाखौ
औ मिथियो मिथियो
औ नोंथां बेफोरखौ न'आवनो बानायनानै जायो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिया गोबां जेनाखि जाग्रा मुवा बेफोरखौ न'आवनो आरजिनानै बा सोरजिनानै लाखायो जाहाथे जेब्लानाखि जानो लुुबैनाय सम समाव जोङो मोनजायो आरो रां रुफानि आंखाल जादोंबाबो दा बेनो नोंथां जोंनि जे बर' हारियाव जोङो गामि ओनसोलावहाय गोबां जेनाखि सुबुंफोर बिथांमोना गावनि जानायखौ गावनो आरजिना लाजोबो औ नोंथां दा नोंथांमोननिजों औ नोंथां आं सोंनि सोंनि नोंनाव नोंथां नोंथांमोननिजों जोंनि जेनाखि बर' सुबुंफोर मानि बर' जेनाखि हौवा मानसिफोर बिथांमोना मा मैहुर खालामनो थाङो नामा हाग्रायाव नोंथां
अ जोंनाथ' गोदो गोदायथ' बांसिन नुयोमोन जों गोदो जोंनि आदामोनखो माबामोनखो जों उन्दै उन्दै थाबोला औ बिदिनो बिदिनो थाङोमोन आरो जोंनिया बांसिनानो जों जंफोर लानानै बा थुल लानानै बोरला लानानै थिर लानानै जोङो थांनायखो नुयोमोन आरो सोरबा आरो फानो फान सानायखौ नुयोमोन आरो जोङो फान्दो सानायफोरखौ जे सेसानि फान्दो जायो जेरै हाफानि फान्दो सानाय बेफोरखौ जोङो नुयोमोन आरो गोदो गोदाय
औ नोंथां
जोङो सेेरसानि फान सायनाय हाग्रा बारियाव जोङो थाङो ज ज यैनो थांनानै जोङो दाउ माखासे हाग्रानि दाउ लोगोसे जोंनि सेसा मैफोरखौ होनानै लाब नाय जों नुनो मोनो आरो हाग्रानि अमा लाबोनाय ज जयैनो जानायफोरखौ जौदो लोगोसे ज नांनानै सेंग्राफोरा बे जों नुदोंमोन आरो जे ओ जोंबो बिदिनो थांफेरदोंमोन उन्दै उन्दै आव आथिखालाव नाथाय सब खम जायो बेफोरो बयहाबो समनि आंखाल जाबाय हाग्रा बंग्रा ओ गैलिया
औ नोंथां औ नोंथां
दाबो जोङो जोंनिथिंथ दाबो जों सेंग्रा लोगोफोरा जों फुं फुङाव जे लानानै जोङो दैमायाव ना गु गुरनायखौ नुयो आरो जोंबो थाङो मालाबाफोर दैमानि नाफोरखौ गुरैयो जोङो फुं फुङाव बिदिनो ओ ज जयैनो जों सेंग्राफोरा लोगो नांनानै
औ नोंथां
अ
आरो जोंनिजोंबो थाङो नों थां बेफोरबायदि जेरै ओ मैहुर खालामनो था थाङो गोबांनो गोबां जोंनि बर सुबुंफोरा थाङो मैहुर खालामनो हाग्रायावहाय जेराव जोङो सेसा बायदि बायदि गिाव जिब जुनार जि जोङो जायो बेखौ जोङो हाग्रानिफ्राय जेरै लानानै फैयो मैहुर खालामनानै आरो गामियाव बिदिनो ज जयै जालायो गोरोब लायनानै बिदिनो अनलायना थायो आरो जोंनि बर सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो एसे आला दा आलादा हारिका बर'आ
नंगौ नंगौ नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथां
बो जों ओरैनोथ जोंनिया बेफोरबायदि दिनो ओ हाग्रा बंग्रा मैहुर खालामनाय बिदिनो ना ना गुरनानै जानाय हुदाया दाबो खाराखै जोंनिया आरो बेब बे जेब्लासिम जोंनि ओ बर' हारिया थांनांगोन बे हुदाया सोलिलांबाय थागोन जोंनि गेजे राव आरो बेफोरो नाफोर ना अ औ माखासे ना थाय आथिखाल माखासे नाफ्रासो जों जाग्रा नाफोरा खमिलांबाय नाफोरखौ किसुमान नाफोर खो मोननो थांला एम्फौ एनलाफोरफोरखौ मोननो थांला खमिलांजोबबाय जोंनिखै बांसिन नुनो मोनला लासै लासैनो गासै खमि जोब्बाय थादों आरो जोंनि आरो जोंनिआथ' दा टावोन सोहोरावथ' बेब फोरा आ बिलोफोर बेफोराव गुरनो आ जोंनि आइजोआ ओ जोंनि गामिखौ थानाय सिफोरा दा ज' ज'नो दैज्लां बोथोराव हा हालेवब्ला बेफोरावबो जेखाय लानानै ना हमैनो थाङो जोंनिया दाबो जोंनि गामि गफाव सोलिबाय दङो। दा दैज्लां बोथोराव गोबां नुनो मोनगोन जोंनि गथ' फिसाफोरखौ सान्द्रि लाना थांनाय जेखाय खबाय लाना थांनाय जे लानानै बे हालेवनाय जायगायाव ना हमहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो फोनो गोबां गिदिर गिदिर नाबो मोनो फिसा नाबो मोनो खुसियाफोरबो मोनो खांख्रायारि गोबां मोनो बिदिनो ज' ज'यैनो
ब्ला नोंथां जोंनि दिनैनि बे आयदायाव सावरायनायखौ एसेआवनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां?
अ
खो-खोनादोंना नोंथां?
अ फोजोबथ'नोसै नोंथां
औ नोंथां दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै औ दे दे नोंथां।